खोनादोंना नोंथाङा हेलौ?
हेलौ?
हेलव?
हेल'?
खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' नोंथां?
खोनादों ना?
हेल'?
हेल'?
अ खोनाबाय दे अ हेल'।
खोनादों ना नोंथाङा?
अ खोनादोङो दे।
औ नोंथाङा माबोरै दङ?
ओम दा थिगानो दं।
जों दा ओ सावरायनो लादोंदि जों दा दैज्लां बोथोरनि थाखाय सावरायनोसै आरोना, दैज्लां बोथोरावथ' जोङो माइ आबादनि मावनाय जायो।
औ औ अब्ला नोंथाङानो जागायग्रो दो नामा।
औ जेरै दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जेरै ओ जोङो फार्स्टआवनो जोङो खोथिया फोग्रोनाय जायो।
औ।
औ जेरै जोङो खोथियाखौ फोग्रो फोग्रोनाय जायोब्ला अब्ला जोङो दुब्लिखौ अ फोथारखौ जोङो खारायग्रोनानै लानांगौ जायो ओ खोथिया फोनाय फोथारखौ
औ औ।
आरो जोङो बे बे फोथारखौ जेनेबा ट्रेक्टर एबा जोङो मोसौफोरजों हालेवग्रोनानै लानाय जायो आरो दानि जुगावथ' जोङो मोसौजों हालेवनायखौनो नुबांला गोबाङानो आरो जोङो ट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनाय नुयो। औ आरो जोङो बे औ नोंथां बुं
बुंनाय नङा आरो ना नोंथां मोननिजोंहाय माने मोसौ जों दाबो हालेवो नामा
जोंनिथिं गोबाङानो हालेवनायखौ नुनो मोनला आगोलनि दिनाव हेवनाय नुयोमोन बांसिनानो जेरै जों जोंहाफोरनो हेव आरो गोबां मानसिफ्रा जों गामियाव एवोमोन आरो दा जोङो मोसौ खौनो मोसौजोंनो हालेवनाय नुबांला गोबाङानो
औ
औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो हाल ऐववौ नामा मोसौखौ
ओ जोंनिथिंबोथ' आगोलसै इदिनो माने गोदो गोदाय आबौ आबौ नुबोदोंमोन आं बेयावबखौ बिदिनो मोसौजों हालेवनाय दाथ' हानद्रेद पारसेन्टनि नाइन्टि पारसेन्टनो माने औ मोनला मोनला
टेक्टरफोर ओंखारबाय नालाय बेफोरखौनो जोङो जोङो बे बे माइलिखौ माइलिखौ जोङो सो गोनानै दोननांगौ फासथ आव जेरै जों माइ आबादनि बुं बुं नालाय जेरै जों फार्स्टआव माइ होसोमग्रोनानै दोननांगौ साननै साननै सोमग्रोनानै दोननांगौ दैयाव माइलिखौ साफा जावना नै आरो जोङो बे माइलिखौ जावखांनायनि उनाव ओ ओ माजों बे माइलिखौ जोङो सोमखांनायनि उनाव जोङो बोखाङो साननै साननैनि उनाव बेखौबो आरो जोङो बेखौ बोख नानै जोङो जेरै खामसालिफोराव औ खामसालिफोराव जेरै जोङो बेखौ फेेनस्रानानै दोननानै जेरै थालिर थालिर बिलाइ एबा जोङो ओ थास' बिलाइफोरजों औ थास' बिलाइफोरजों खोबनाय जायो बां सिनानो गाजा बेरनो थाखाय
औ
बेखौ जोङो खोबनायनि उनाव जोङो दुब्लिखौ बोखांनानै लानानै जेरै जोङो हासारनि गोनांथि जायोना जेरै जों मो सौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौ जोङो औ मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौबो जों बांसिनानो होनाय जायो जोंनि बर'फ्रा आरो जोङो गलाफोरनि फ्राय बायना लाना फैनानै बे हासारखौबो होनाय जायो जेरै आरो जोङो बेखौ ओ बे मायलि ओ जेरै जोङो माइलिखौ जोङो दोनफैनाय बे माइलिखौ जोङो फोहैनाय जायो
औ औ
औ नोंथाङाबो हायोबा दैज्लांनि बाग गै एसे फोरमायना फोरमायजायो
औ माने नोंथाङाथ बुंखाजोब बायानो बुंनाया थेवबो एसे बुंनिसै आरो
थां बुंजागोन
बे खोथियाखौथ फु ओ माने फोखांबाय फोनायनियावहाय माने माहासो मासे थानानैथ खोथियाखौ फुनो जायो न' औ फुनै इदिनो ओमफाय खोथिया
दानियाथ' जोंनो मास मोन सेबो नां द्रायला मानोना जोंना हासारफोरानो औ जौ गोजौ खालामो औ औ नंगौ थारैनो
जायो आरोना दाना आगोलथ' इदि दिनो इदि माने बायनाय हासारखौ बारा होबाङामोन ना
औ होबाङामोन जोंना आगोलथ' जेरै जोङो गोदो दिनाव नुबोनो मोनदों जेरै बारा हासारखौनो होबोनाय नुवामोन आरो जोङो ओ गोबोर जेनेबा मोसाव मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोरखौ जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनोमोन
औ औ
थाङा
दानाथ' माने मोसौनि हासारखौ बाहायखालानो
औ बाहाय खाला औ नंगौ बेफोरखौथ' दाना मोसौनि हासारखौ जोङो गय गायनायफोरावसो होनाय खौ नुनो मोनो
औ औ माने खिन्थु जोंनिथिंथ बांसिनानो माने मोसौनि हासारखौ माने होनायानो जाला आरो ना ओरैनो गारला बायनासो दोनो माने गासैबो माने बायनायखौसो बाहायो आरो बेनिखायनो माने आगोल माने माइफोराबो एसे जायोमोन। दानाथ' बिदिनो जोंनिथिंहाय बांसिन जाया माने।
औ नंगौ थारैनो।
बायनाय हासाजों माने गाससिबो सामलाय नालाय।
औ जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनबाथ' जेरै जों हाजिरा खामलाखौ लानानै गायनाय जायो आगोलनि दिनावथ' जोङो सावरि जालायनायखौसो नुनो मोनोमोन आजै आजैमोनखौ।
औ इदि माने हाजिरा लानाय नेम गैयामोन आरो।
जेरै हाजिरा नङाबाथ' मानसिफ्रा फैनोनो नागिरखाया।
औ औ हाजिरा नङाबा बिदि फैया आरो।
आगोलनि दिनाव जों सावरि जालायनायखौ नुनो मोनोमोन।
औ औ नंगौ।
औ बुंनो थाङोब्ला आगोलनि दिनानो साबसिनमोन आरो
औ साबसिनमोन दाना माने बिदिनो दाथ' बि माइ गायनाय माइ गायोब्ला गोबां फैसा खरस जायो आरोना दाना।
आरो दानि दानि जुगावथ' फैसा थाखालनि थाखानिबो आंखाल गैला आरो मानसिफोरा। गोजौ जौगानो हमबाय आरो आगोलनि दिनावथ' दिनो फैसा थाखायाबो एसे खस्थ' जायोमोन।
औ
जानाय लोंनाय फोराबो एसे खस्थ' जायोमोन।
दाना दानाथ' आरो मा होनो बिदि माने हा लाबाथ' आरो जानाय लोंनायखौबो एकदम होनांगौ जायो आरोना।
औ नंगौ थारैनो नोंथां। आरो जोङो दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' जेरै जोङो बे जेरै जोङो गोबां रोखोमनि ओ माबा माइ गायनो हायो। जेरै जोसा माइ ब्रा गोबां रोखोमनि दङ' जेरै जों माइब्राफोरखौ फिथाबो जा जाजायो जोसाफोरखौ ओंखाम संना जाजायो।
ओरैनो नोंथांमोनथि ओ नोंथांमोनथिं ओरैनो मा मा माइ गायो माने?
जेरै जोंनिथिंथ' गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै जोङो जेरै जोंहाफोरनो जेरै गोबां ओ माइब्रा जो
औ
ओ रनजित माइ
औ औ दाना औ औ दानाथ' आरो गोदो गोदान गोदान नेम माबा ओंखारबाय आरोना।
औ नंगौ गोदान गो दान माइ ओंखारबाय माइलि
थेवबो माने दानाथ' इदि माइब्रा जोसाफोरखौ बारा नुबांला इदिनो गोदान गोदानफोरखौसो बां सिंन गाय
औ थेवब्लाबो जोंनो ओ माइब्राफोरखौ जोंनो ओ मांगो मागो दमांसियाव जोंनो नां
औ नांगौ जायो औ अब्लासो औ अब्लासो माने नागिरो आरो थेवबो ओमफ्राय गायनाय टाइमावहाय माने आलदा आलदा गाय गाय आरो ना मा।
औ औ थारैनो नंगौ आरो मागो दंमानसि होनब्लाथ' बे माइखौ। माबा जोसा माबा माइब्राखौ नांथारग। नांगौ जायो आरो गोबां ओरैनो। आ लासै उ लासै फैबाबो जोङो देना होनाय।
औ माने मागो माने फिथा।
औ फिथा सावना होनाय जायो। बेयो मागोद। दिनाव। जेरै जोंनोल' नङा गासैनोबो मा। मागो दंमांसिआ। थाय माइ। बा माइरंखौ नांथारगौ जायो आरो।
औ औ माने माइब्रा आरो। जोसाया। थ' बांस ओ दामा एसे बुरजा आरोना औ ओम। ओमफाय माने बेखौ गायनायावबो एसे ओ माबायदि माने गायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हो माने जोसा माइब्राफोर
औ नंगौ ओ जोंनि खिन्थ जोसाखौ एसे गुबुंबो नङा गेसेंबो नङा एसे मिडियामनि गायो
औ औ
आरो बेयो जेरै बेनि देन्थाया गोजौ गोजौ जायो नालाय नारा होनो जोंनिथिं नाराया एसे गोजौ गोजौसिन जायो आरो एसे गोलैख्लायबो खस्थखायनो मानसिफ्रा बे खौ बांसि
औ माने औ बांसिनानो माने एसे बार फैबानो माने गोलैयो आरोना बे
खायनो बेखौ खस्थ होननानैथ जोंनिथिंबो बारा ओरै गायबांनाय जाया खायसे खायसेफोरा गायो मानोना बेनि दा बुरजा नालाय
औ औ औ थेवबो माने एसे बार फैबानो गोलैयो ओमफाय दै थाबाहाय दैयाव माने इदिनो गाज्रि जालाङो आरो माया ओमफाय लास्ट आवहाय नाय टायेमाव बेहाय माने फिथाइखौ मोनहैया जायो आरो
औ बिगोमाया बेनिया हानो बायो आरो औ गोलैबाथाय
गोलैबाथ आरो हानांगौ जाखायो नङा होमबा माने दैयाव थाबाथ गाज्रि जायो नालाय
आरो बेखौ जोङो माइफोरखौ गासै माइ खौनो जों हाखांनाय जायो नाथाय जोङो जोसा आरो माइ ब्राखौ लास्थावसो हानाय जायो
औ औ नंगौ
बे थाबनो मोननो नागिरा नालाय
औ माने नोंथांमोन गायनायाथ' आरो माने ओ माने इदिनो बोरियाव एसे आलदा गायो गोथौआव एसे आ गायो नालाय।
थारैनो।
माने गोथौआवहाय माने माबायदि गायो माने गोथौ माने ओ गेसें गायो ना गुबुं गायो एसे नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
एसे मिडियामनिनो गायो गेसेंबो नङा गुबुंबो नङा जेरै गोथौ हाब फोराव बांसिनानो गायनाय जायो बेखौ।
औ।
मानोना बियो गोथौ हायाव बांसिन बांसिन साबजानाय जायो आरो। जेरै बिनि फिथाइ फोरा बुरजा जायो।
अ। माने गोथौ हायाव। गायबा माने इसेबां जाया नामा माने
औ आं बुजियाखै
माने बे माइब्रा जोसाखौहाय माने गोथौ हायाव माने दै थानाय हायाव गायबाथाय बारा जाया नामा माने
औ बिदिनो जेनेबा बोरि हायाव गायनाय जाया आरोोना बेखौ बारा बांद्रायानो जोंनिथिंथ' गो थौ आखिसु गायनाय जायो। माने गोथौ हायाव गायब्लाथाय एसे जोङो फिथाइफोरखौ खौबो मोनो। साबसिन आरो
औ औ
औ जोंहाथ' बिदिनो औ औ नोंथां
माने दाथ' टाइमावो जाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा जोंना समाबो जाबाय उनाव सावरायदिसै नोंथांजों औ नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय न